खोनादोंना?
हेलौ, औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय दासो खोनादों।
जोङो ओरैनो आबाद मावनायनि सायाव सावरायनोसै ना?
औ सावरायजागोन सावरायजागोन।
औ गिबियाव नोंथाङा जागायग्रोनो ना आं जागायग्रोनो?
औ। आबाद मावनायनि सायाव ना मा होनदों नोंथां? औ औ जागोन दे सावराय जागोन।
आबाद मावनाय माखासे बेफोरनि सायाव सावरायनोसै।
औ जागोन दे।
औ गिबियाव आंनो जागायनोसै नामा नोंथां? औ गिबियाव आं जागायनोसै अब्ला जोंहाथ' बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो गोबां आबाद मावबोनानै जाग्रा सुबुं नङा होमबा? ओ आं बिदिनो मोननैसो आबादनि बागै नोंथांनो फोरमायनोसै आरो। ओ जेरै आं गिबियाव फोरमायनोसै जि फाथो आबाद जि फाथो आबादखौबोथ' बरफ्रा गोदोनिफ्रायनो मावबो-मावबोबाय दङ। आरो फाथो आबादजों जों गोबां ओ रांबो आरजिनो हायो आरो। बेफोरनि बागै आं बुंलांसै। जि बेखौ माबोरै मावनांगौ आरो जों बिनिफ्राय माबोरै - माबोरै मुलाम्फा मोननो हायो आरो। गिबियावथ' जोंङो फाथो आबादखौ मावनो थाखाय गिबियाव नोंथाङा जि बेखौ फोनो थाखाय मोजांङै ट्रेक्टर बा हालजों एवनानै लाग्रोनांगोन आरो। जि बिनि बेगरखौ फोनो थाखाय बेनिफ्राय जेब्ला नोंथाङा मोजाङै एवखाङो। बेयाव नोंथाङा बेगरखौ ओ फोनानै होनांगोन आरो। बेगरखौ ओरैबायदि फोनांगोन जि मोनसे जायगायावल' जमा मोनसे जायगायाव गैया बिदि फोनो नांङा आरो माने सोरगिदिं गोसारनाय बायदि मोजाङै फोनो नांगोन आरो।
औ।
बेनिफ्राय ओ जि जों जि नुयो मोसौ बोरमा दाउ बायदिफोरा बे आबाद फोनाय -फोराव गाग्लियोबा एरसारलाजोबो बेफोरखौ जोंङो होबथानो थाखाय मा खालामनांगोन बेराफोर दुमनानै बा मुस्रि सोंनानै दोनोब्ला मोजां जायो आरो। दाउ, अमाफोर हाबनो हायि बायदि। बिनिफ्राय जेब्ला बेयो- बेगर फोखांनायनि उनाव जेब्ला नोंथाङा ओ थामजि बा ओरैनो ओ ब्रैजिसो- सानसो ओरैनो नेनांगोन आरो जि बिनि आबादखौ मोननो थाखाय। बिनिफ्राय जेब्ला बियो रज'नानै ओरैनो से फुट बा से फुटनि एसे गायसिन बिदि जायोब्लाथाय नोंथाङा बेखौ मोजाङै फुनानै फाननो हागोन आरो
औ
जोंहाथ' बांसिनानो ओ गोबां मानसिफ्रानो फाथो ओ आबादखौ मा खालामो फुनानैसो फानो ओ बिदिनो नोंथाङाबो फुनानै फाननानै एकदमबारे रां आरजिनो हागोन आरो। औ बेनिफ्राय जोंहा फाथोजों गोबां ओ गुबुन -गुबुन मुवा मोननो हायो जेरै जों बुंनो हायो जि जों बर'नि मोनसे ओंख्रि नारजि बे मानिफ्राय जायोब्ला जोंहाथ' फाथोनिफ्राय जायो नङा होनबा नोंथां बेखौ मा माबोरै खालामो होनोब्ला गिबियाव जों जि फुनानै फानबायना फाथोखौ जेब्ला नोंथाङा बेखौ माखासे जिब फुनानै फाननाय बेनिफ्राय जोलैनो दोनोना जोङो खावसेखौ जोलैनो दोनो बेफोरखौ जोङो मा जेब्ला बै जोलैनो दोननाया बेगर रायागौमानिथ' जोङो दोनबाय थायो। जेब्ला नोंथाङा बेगरा रागोन अब्ला नोंथाङा बिनि बिलाइखौ मा खालामनांगोन खानानै दोननानै मोजां सान्दुंङाव फोराननो नांगोन आरो ख्राम ख्राम सान्दुंआव फोराननो नांगोन बिनिफ्राय ओ सान्दुङाव जेब्ला फोरानो अब्ला बेयो नार्जि महर मोनगोन आरो। नारजि महर मोनोब्ला बेखौनो जोङो संनानै जायोब्ला बेनो जाहैबाय बर'नि नारजि ओंख्रि आरो बिदिनो जोङो ओ बिलाइ बा नारजिनि ओंख्रि नार्जिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मोननो हाबावो जेरै जोङो मा खालामनो हायो जे बिफाङा रायोब्ला बिनि बेगरखौ मोजांङै दानस्रिनानै बेगरखौ बुस्रिनानै ओ बिनि बेगरखौ खौ जोलैनोबो दोननो हायो आरो नोंथाङा बेनि बेगरखौ बाजारावबो फाननो हायो आरो नोंथाङा। थां बेजोंबो जोंहा रां खामायनो हायो बेगरजोंबो
उम
आरो जोङो जि नार्जिनि मा होनो बेखौ फाथोनि बिलाइ गोरान जि नारजि बेखौबो फाननानै रां आरजिनो हायो आरो नोंथां।
औ औ
आरो दंबावो जोंहा मा होनदों ओ जि फाथो बे फाथोनि बिफां बेबोथ' जोबोद मा होनो ओ खामानियाव फैनाय जिनिस नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
ओ जेरै जों फाथोनिफ्राय मा मोनो फाथो बिफांनिफ्राय दिरुं मोनो नङा होमबा।
उम उम।
जेरै जों फाथो बिफांखौ दानबाय जेब्ला बे राना रायो रानायाव दानबाय दाननानै बेखौ जमायै बोनथुम बोनथुम बजा बजा खाथमजोबदो आरो नोङो खाथमनायनि उनाव बेखौ मा खालामनांगोन जोङो दैयाव गारसो सोमजोबनानै दोननो नांगोन आरो जेनेबा नोंथाङा फुख्रि बा बिलो बिदियाव मोजाङै खाथबनानै दै सिङावसो दैे नोंथां गोजाव होनो नाङा एसे दै सिङाव गोदोनाय बायदि खानानै दोननो नांगोन आरो। बिदिनो जेब्ला नोंथाङा बेखौ खानानै दोनगोन दोननानै ओ नोंथाङा ओरैनो द' दाइन बिदि दानखौ आरामै खानानै दोननो नांगोन आरो। फाथोआथ' ओरैनो बांसिन दैज्लाङावसो जाखायो नङा होमबा दैज्लां बोथोराव बोथोरनिसे मैगंखा फाथोआ जि फाथो मैगं बेथ' गासै हायावनो जानायखौ जों नुनो मोनखायो। आरो दै लोमबाबो बे फाथोआ थैया आरो
ओम ओम
बेखायनो जोङो बे फाथो बिफांखौ सोमनानै दोननो नांगोन ओम सोमनानै दोननायनि उनाव द' बा स्नि दानानि उनाव जों बे मा खालामनांगोन ओ बोखाङोब्ला जोंहा रोखोमसे मा मोनो दिरुं बिनिफ्राय जों बेेजे जि मोनोना जि बिनि बेेजेखौ जोङो मोजाङै बो खाजोबनो नांगोन आरो जि फाथोनि बिफांनिफ्राय जि बे बिगुर बेखौ मोजाङै बोखारनानै जोङो जमा खालामनो नांगोन आरो बिदिनो जोङो जमा खालामखांनायनि उनाव मा खालामनांगोन बेखौ नोंथाङा ओ नों ओ जुदि नोंहा बेनि बागै जे दिरुं बानायनायनि बागै रोंगौथि गैयाब्ला नोंथाङा बेखौ गुबुन जायगायाव ओ साप्लाइ खालामहरनो हागोन आरो ओ बेखौ दिरुं बानायनो थाखाय बेयावबो जोंहा रां आरजिनो हायो आरो बेखौ फाननानैबो दाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ जे बेंगलाव बिनि गोबां गिदिर गिदिर दारिमिनसालि दङ दिरुं बानायग्रा फाथोनिफ्राय बिदिनो जोङो बेफोराव साप्लाय हरनो हायो आरो बुरजा बिबांनि जायोब्ला बेजोंबो जों आरजिनो हायो रां बिदिनो जोंहा फाथोखौ जोङो मोनब्रै रोखोमै रां आरजिनो हायो फुनानै फाननानै हायो जि नार्जि बिलाइ फाननानै हायो बेगर फाननानै हायो बिफांनि बिगुर फाननानै हायो। बिदिनो जोङो नारजिया जेरैबो खामानि होग्रा मोनसे ओ आबाद आरो बेजों नोंथाङा ओरैनो बोथोर थोराव आरामसे रां आर्जिनानै जानो हायो आरो बोथोर बोथोर लायै बोथोर औ नोंथां नोंगौ आंनि जायगायाव जोबोद फाथो मावो नोंथां आंनि जायगाया एसे दलहा जायगा बा दै जायगा ना बै जायगायाव एकदमबारे गुबुन मैगंफ्राथ' जाया फाथोआ ओरैनो फोना दोनोब्ला बेयाव बाना जायोब्लाबो दै लोंबाबो फाथोआ सेवनानै थाङा बा थैनानै थाङा आरो बेयो थाबायानो थागोन आरो नोंथां बेखायनो आङो बिबदि जि‌ जोंनि जायगायाव बां फाथोखौनो आबाद मावनाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
अह
ओरैनो नोंथाङाबो मायबाफोर आबाद मावो नामा नोंथां
ओ मावो मावनाया जोंनि थिसाबो दा आं आंनि सोमोन्दै माने आं मा मावो ओ जों बर'फ्राथ' माने मावनानै जाखाग्रा मोनसे फिसा हारि नालाय माने जों बर'फ्रा मावाब्लानो मोनजाया होननाय बायदिसो जायो मानो होनबा जों माने गोबां आबाद मावो जों बर'फोरा बेनि अनगायै बांसिन जाय माने बुस्थुखौ साबजायो बे बुस्थुखौ बांसिन मावनाय जायो माने जोंनि ओनसोलाव
ओनसोलाव
आबाद मावनाया बिराद खम बांसिन गोरान
गोरान खेथिखौ मावनाय जायो मानो होनबा जोंनि जायगाया बोरिसो नालाय
बारा इसिबां दै थाया
दै थाया।
ओमफाय बिदिनो जोंनि साइडआव जिंखा आबाद माव वो लेसि फालौ ओमफ्राय बिदिनो गोखा
गोखा बेफोर आबादखौ मावनाय जायो ओमफ्राय थारुन
भिन्दि बेफोर आबादखौ बांसिन मावनाय जायो ओमफ्राय दासान्दि बांसिन मानसिफ्रा मथा मथि फाइभ यारसो जाबाय माने जे थालेद आबाद
बांसिन थालेद आबादखौ मावनाय जायो आरो जोंनि साइआव ओम बाकि थालेद आबादखौ माबोरै मावो आं नोंथांनिसिम फोरमायलांसै औ जागोन दे।
दा जों गिबियावनो थालिर आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो हा नांग्रोगोन। ओमफ्राय हाखौ मथामथि ट्रेक्टरजों खनथाम खनब्रैसो हालौग्रोनांगोन। हालौखांनानै बेनि उनाव जोङो माने हाया जेब्लानाखि समान जागोन ना
जागोन ना?
समान जायोब्ला माने ओ थालिर गायनो थाखाय खदालजों बे हा पुट एसे गोथौ गोथौ मथा मथि दुइ फुट बा थिन सारि पास फुटसो जावनांगोन आरो ना।
गोन आरो ना औ
ओमफाय बेखौ जावनानै ओमफाय जेब्लानाखि बेदरखौ रेडि खालामग्रोनांगोन। बेदरखौ गिबियावनो नों ना-नागिरग्रोनांगोन बेलेगाव दङब्ला माने न'आव दंब्ला न'आव बानायदो ओमफाय
बानायदो ओमफाय बेलेगनाव दंबा बेलेगनाव नागिरदो ओमफाय
बे बेदरखौ नोङो माने थालिरगुदिनिफ्राय ओ सोरनावा दंब्ला बेखौ जावखुदो जावखुनानै ओमफ्राय बिनि रोदा ओमफ्राय बिनि माखासे ओ बेदराव थानाय फिसा फिसा फेंखाफोरखौ बोखाना गारदो ओमफाय जेब्ला बोखोना गारखांबाय ओमफ्राय जेब्लानोखि हाखराबबो जावफांबाय अब्लानिया माने बै हाखर गोथौआव मोनफा मोनफा राननानै होदो आर ना बै बेदरखौ जेब्लानिखि बे
जेब्लानोखि बेदरा रानखांबाय रानखांबाथाय बेनि उनाव नोङो बै हाखराव एसे एसे मुलि होनांगोन माने बे मुलियानो जाबाय पुरादन
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों ना नोंथां औ औ खोनादों।
पुरादन ग होनांगोन नोङो मानो होनबा माखासे बेक्टेरियाफोर हाबफायो ना बेदराव माने बैखौ होबथानो थाखाय बे पुरादनखौ बाहायनाय जायो।
नाय जायो ओमफ्राय जेब्लानोखि मुलिखौ होखांबाथाय बेनि उनावहाय ओ हाखौ फबदो आरो ना गाैखौबो औ ओमफ्राय नों गोबोर होबा होफा जाबाय बा गोबोरखौ उनाव होफा होफा जाबाय जेब्लानाखि फबखांनानै मथा मथि गेन्दै
थाम दाम थागोन अब्लानो खिलिबाथाय माने गुदि गुदियाव गोबोरखि नङाब्ला इउरिया नङाब्ला जायखिजाया हासारखौ होजाबाय माने होनांगौ। थाबदेरनायनि थाखाय ओमफाय हासारखौ होखांनानै जेब्लानोखि गोजौ जायोना बि फिफाङा ओमफाय फिफाङा गोजौ जायोबाथाय बिलाइखौ मोननै मोननै मोनथामसो इदि हाख्लायना होबाय थानांगौ माने
थानांगौ माने जेसेबां देरहोलां एसेबांनो माने बिलाइखौ हाख्लायना होबोबाय थानांगौ औ ओमफाय बिदिनो हाख्लायखांनानै जेब्लानोखि ओ मानसि बारनायसिमहालागै जागोनना फिफाङा औ होमबानिया माने ओ गुदियाव माने माखासे थालिरनि हासारबो होनांगौ जायो माने थाबदेरनायनि थाखाय औ मथा मथि थालिरआ ओंखारनो थाखाय ओ मथा मथि नाइन
टेन नङाबा इलिभेन मान्ट नांगौ गासै उवान इयारानो नांगौ गासै। थालिर ओंखारनो थाखाय ओमफ्राय बे थालिराव सानफ्रामबो नोङो ओ बिलाइयाव ए फौ जादोंना जायाखै माबायदि जादों बिफाङा बे लेबेलखौ नायबाय थानांगोन आरो ना माने एम्फौ जायोब्लाथ' नों माने
थ' नों माने बिलाइफोराथ' गाज्रि जायोना होमबा औ औ
बैफोरखौ नायै नायै नोङो मेडिसिन होबाय थानांगोन बिलायाव एम्फौनि मुलि। ओमफ्राय जेब्लानोखि सिक्स मान्थ सेभेन मान्थ जायो। अब्लानिया नोङो माने गुदियाव हासारखौ होबाय थानांगोन होनबा माखासे हा हासारा दङ बेनिखौ माने नों नायै नायै होबाय थानांगोन हासारखौबो।
खौबो औ ओमफ्राय जेब्लानोखि ओ थालिर दा खुनहां जागोन
गोनां जायोब्ला आवगायनिया माखासे ओ मैखुन ओंखारनायनि दायियावबो मिथ न होनांगौ जायो माने जाहाते एम्फ
औ जाहाथे एम्फौफोरा जाया बिनि फिथाइनि गोलै गोलै माबाखौ
बिनि थाखायनो मेडिसिन होनाय जायो बेहायबो ओमफ्राय जेब्लानोखि थालिदआ ओ ओंखारहां जायोना ओ बि गोथां गोथां फिथाइ जाबोयो अब
गोथां गोथां फिथाइ जाबोयो अब्ला बेयावबो
आरो माने माखासे एम्फौफोरा जाबाय थायो नालाय
फोरा जाबाय थायो नालाय औ।
ओमफ्राय बे खौ थारनो थाखाय माने माखासे मेडिसिन दंखायो ओमफ्राय जेब्लानोखि बियो ओ हारसिंनो रालांबाय
हारसिंनो रालांबाय थागोन ना फिथाइया रालांबाथाय जेबो नों मुलि सुलि जेबो मुं बाहायनांगौ गोनां
ओमफ्राय हारसिङै बियो मथा मथि थ्रि मान्थ टु मान्थ जागोन लासै लासैनो आराम थागोन अब्ला माने बेख
अब्ला माने बेखौ जों मार्केटआव लांनानै फानहैनाय जायो ओमफ्राय बेखौ मोनगोन नों मार्केटआव दांसे थालिराव मथा मथि ओ फाइभ हान्द्रेद नङाबा
फाइभ फिफ्टि मोननाय जायो बिदि मोननाय जायो दांसे थालिराव मथा मथि नों मोजां बानायनो हायोब्ला। जों बे बेखायनो जों बे
बेखायनो जों बे आबादखौ मावनाय जायो आरोना ओ दा सान्दै
मानो होनबा जोंनियाव गोरान खेथि जायो नालाय बेखायनो बे आबादखौ मावनाय जायो जोंनि साइडआवहाय।
साइदावहाय
दा आंनिफ्राय बेखिनियानो।
खिनियानो औ नोंथां ओरैनोथ' जोंना फुजा सिजोनाव दामा बारायो खोमालै ने नोंथां?
औ फुजा सिजोनाव बारा जायो ओं फुजा सिजोन आरो बै
बै सौराफोरनि रजा सिजना औ औ बे समाव बांसिन दाम जायो। औ बिदिब्लाथ' मोजाङानो थालिर आबादाबो। गुबुन आबादफोरबायदि औ।